हेल' नोंथाङा नोंथां मोन मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय गिबियावनो
औ गोजोन्थों नोंथां फन हरनाय जाया नामामोन नोंथां
आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो सानदोंमोन आं औवा आबादनि बागै नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना आंनो
अ हागोन नोंथां दा ओरैनोसो दङ आङो रायज्लाय जागोन दे नोंथां
औ दे होनोमबा बिदिबा आं औवा आबादनि सोमोन्दै गिबियावनो बुंग्रोनोसै
औ औ औ दे
जोंना औवा होनोबा जोंना औवाया गोबां रोखोमनि दं आरो जेरै औवा बिजलि बिजलिबो होनो थेरे बेबो बुङो औवा बुरखा जों नाखाल ओमफ्राय जों जावथि ओमफ्राय आरो गराइ आथिं बेबायदिबो दं आरो जायनाखि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बुङो आरो औवा बुरखाखौ
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय दा जों दा बिनिनो औवाजों मा मा जायो मा मा खामानियाव सोलियो औवाया बिनि बागैनो आङ एसे बुंोंना होनसै जोंनोथ' गासै। बे खामानियावनो जोंनो औवाखौ नांगौ आरोि। जोङो न'खरनि। बाहायबाय थानाय जेरै आइजें आयला सान्द्रि। संग्राय बिदिनो गिसिब आरो सान्दांगा। खबाय आरो जेखाइ। बेफोरखौनो गिबियाव जोंना मेन आरो बेयो जोंनि,
औ औ नंगौ नंगौ।
लोगोसे औवाजोंनो जों बानायनो हायो औवानि हासिबबो। ओमफ्राय बेरा बेराफ्राबो थाबाय। बिदिनो औवाजों जों न'बो लुनो हायो। न'आ जाहैबाय खुन्था खुन्था गायनो हायो ओमफ्राय। गोदोथ' थुरिनि न' लुयोमोन। बेयावबो खामि सामि होनानै खायो ओमफ्राय दा।
औ।
आथिखालाव प्लास्टिक फैनानै। प्लास्टिकआवबो। जेनला बिर हेबनानै बेखौ बिनि सायाव होनानै। बिदिबो न' लुनाय मोनो ओमफ्राय दाथ' बेबो खमायलांनो हमबाय।
औ।
आपडेट जानो हमबाय। आरो औवाजों जोङो। गोबां रोखोमनि बायदिसिना बानायनो हायो आरो जेरै। बिदिनो बेराबो होजायो। ओमफ्राय आरो। बेयावबो जोङो पियार एरिबो दानाय जायो।
औ।
जोङो जेरै नांगौ रोखोमनि । थायो। जोंनि आबादखौ दैज्लांफोरनि आबादखौ जोङो मावनो हायो। लोगोसेनो।
औ।
आरो औवाखौ जोङो। मा खालामबावनो हायो औवाखौ जों गोबां खामानि मावनो हायो आरो जेरै। बनबो खालामना जोङो औवा गोरानफोरखौ बनबो सुनो हायो नोंथां। लोगोसे न'नि बेरा। बिदिनो गोबां रोखोमनि आरो औवाखौ ओमफ्राय जोङो दा औवा बे। जों फाननानैबो रां खामायनो हायो आरो औवाखौ। जेरै औवा बिजलिया। फुद सिस्टेम सोलिगासिनो दं आरो दा। बिदिनो माबानिफ्राय जागायनानै बार'। बार'थ' दा बारा लाला नालाय बार' नङा फन्द्र'निफ्राय। फन्द्र बिदिनो फन्द्र बिस ओं पन्द्र' फुटनिफ्राय।
औ औ ओरैनो बेसेसो।
बिस बिदिनो फथ्रिस। साताइस आं बुंलाांनो साताइस ओमफ्राय थ्रिस। दा डजेना मोनबा जाना दं आरो औवानि बे बिजलिनि साइजआ। बिदिनो। औवा बिजलिन बे फन्द्र' फुटआ जाहैबाय बिदिनो। थाइथाम थाइब्रै होयो आरो बे गुसुंगालखौ ओमफ्राय बिदिनो। औवाया ओ बिस फुटफोरा। दस थाखा आद थाखा बिदि ओमफ्राय आरो। फसिस फुटआ बिदिनो। पसिस फुटाबबो बिदिनो एगार' बार' ओमफ्राय सात। सताइसा बिदिनो फनन्द्र ओमफ्राय ओजों थ्रिसआथ' दा। थ्रिस थाखायानो सोलिदोंनो।
औ औ औ।
बेफोरखौ फाननानै बो‌ ओ। बेफोरखौ फाननानैबो गोबां हेफाजाब। खालामो आरो। आरो औवा बिदिनो औवा बुरखा औवा बिजस्लि।
औ।
माखाल बेफोरखौ फाननानैबो गोबां रां। खामायनो हायो आरो बेफोरखौ फाननानैबो जोंनि बर' न'खराबो जौगानो हादों आरो गुबुन न'खराबो गुबुन जाथि। फोराबो जौगानो हादों आरो औवा गायनानै आरो जोंनि बे ओनसोलाव।
औ औ औ। औ।
औवाजों जों बेबायदिनो गोबां। खामानियाव बाहायनाय नुनो मोनसै आरो दा। औवाफोरनो जोंनिखै बिदिनो। बिगा बिघा मावनाय नुनो मोनसै ओरैनो थास। स्लाय स्लाय बे हाफोरा ओरैनो दैमा जिंफोराव थानाय हाफोराव जोङो औवा बिजलि गायनानै जोङो न'खरखौ जौगाहोनो हायो आरो बेफोरो औवा फोरा जाहैबाय जेबो नों दा नांलांला खनसे गायना दोनबाथाय बेखौ नै बोसोर एबा थाम बोसोरनि उनावनो जों बेखौ दाननानै आरामसे बेफारिनो हरनो हायो आरो बेयावबो जोङो जाहा ओरैबायदि सुबिदा दं औवा बागान थायोब्ला जोंहा लेबारफ्राबो बेयाव मावनानै जानो हानायनि केपासिटि दं आरो लोगोसे नों बेफारियाबो नों बेखौ फालांगि मावनानैबो रां आरजिनो हायो जेरैबो सोनारो आरो औवाया दा औवा आबादा जों थाखाय जोबोद मोजां आरो न'खरनि ना बायदिसिनानि अनगायैबो फालांगियाव जोबोद मोजां फैदों औवाया बेनिखायनो नोङो औवा गायनोबा एसे मोजां जायो होनजायो दा ओरैनो थास्लाय स्लाय हाफोराव आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो औवा आबादनि सोमोन्दै।
औ औ औ नंगौ नोंथां ओ औवानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायखाबायानो ना होमबा नोंथां अ बे जों लोगोसे आं फंनैसो दाजाब देरबावनो नागिरदों नोंगौ ओ औवाया जोंनि न'खरनि गोबां खामानियाव बाहायजानायजों लोगोसे जों बेखौ दायो ओ मोनसे रांखान्थि नि फुंखा एबा जायखौ जों सर्स होननानै बुङो नङा होमबा इक'न'मिक सर्स हिसाबैबो जों दिनैहाय बाहायनायखौ नुनो मोनबाय गोदो गोदाय एसेबां माने औवाखौ बिजनेस खालामामोनब्लाबो बा इक'नमिक हिसाबै बाहायामोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव ओ ओ गोबां खामानियावनो बाहायनांगौ जानायलाय जेरै न'खरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानियाव नांगौ जानायलाय दायो बेखौ बिजनेस हिसाबैबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनबाय दायो नोंथाङा फंनैसो खोथा बुंदों न'खराव जोङो मा मा औवाजों बा औवाखौ जों बाहायो नङा होमबा दा बिदिनो न'खराव बाहायनायजों लोगोसे जोङो ओ आबाद फोथाराव बाहायो औवाखौ
औ नोंथां
बिराद गोनांथार आबाद फोथाराव। ओ औवानि जि बिहोमा बे जोबोर माने ओ गोहोम खोख्लैनाय नङा होमबा नोंथां आथिखालाव आ बिरोंदामिन टेक्न'लजिया एसे दावगानायलाय खम बाहायनैब्लाबो ना थाय जोङो दासिमबो औवा नि जे बाहायनाय बेखौ जों नागारनो हायाखै जेरैहाय आबाद फोथाराव जोङो ओ मैनि खो थाखौनो बुं हुकेननि खोथाखौनो बुं ओ हाथर साख्रा बुथुमग्राखौनो बुं बा जेरैहाय जोङो माइफोरखौ दांग्रि खानानै लाबोनो जेरैहाय बाननानै लाबोनायाव ओ हुलाबारिनि खोथाखौनो बुं आरो माइ खौ सरनायाव जोङो थेमलजों सरनाय जायो आरो बे थे खौ जों औवानिफ्रायनो मोननाय जायो दा बे अदेबानि गासैबो औवायानो जेरै नोंथाङा दानि रायखांबाय औवा बिजी औवा माखाल औवा बुरखा औवा जाथि बा औवा फेन्दा जायखौ नोंथाङा गराय आथिं औवा होननानै बुङो बेफोर खौ औवा फेनदाबो होननानै बुंनाय जायो जोंनिथिंजाय
औ नोंथां औ नोंथां
दा बेफोर औवाफोरखौ ओ जोङो नांगौ रोखोमै जों बाहायदों जेरै हुलाबारि बानायनो थाखाय जोङो औवा बुरखाखौ गाहायै बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बेनिफ्राय मै बानायनोबो जोङो औवा बुरखाखौ बानायनाय जायो औवा बुरखानिफ्राय औवा बुरखाखौ जोङो बेसेबां गोलाव बानायगोन आरो बेयो माने मोनसे ओ गोसोआव लाखिनो गोनां जे जोङो थसे औवानिफ्रायनो औवा बुरखाखौ सिंखावनानै मैखौ जोङो बानायनाय जायो आरो बेबायदि ओरैजाय आरुनखौ खिन्थु जोङो औवा बुरखानिफ्राय बानायनाय जाया बेखौ जों औवा बि औवा माखानिफ्राय बानायो आरो बा औवा ओ मा होनो औवा बिजलिखौनो होनो सरासनस्रायै औवा माखालखौनो होननानै बुङो नङा होमबा ओ बे औ औवा बाखाननिफ्राय बानायो आरो बे थिगलखौ जोङो गोरा औवानिफ्राय बानायनाय जाया
गोरलै औवा
रादबनाय गोरलै औ बांद्राय गोरलै बोथारखौबो जोङो बानायनाय जाया थिग बेबायदि आरो औ दायो जोङो औवाखौ खामानियाव बायनायजों लोगोसे जोङो ओंख्रि महरैबो बा ओ बाहायनायखौ बा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै औवा बुरखानिफ्राय ओंखारनाय औवा मेवाय बे जोंनि बे मोनसे ओ गोथाव जाग्रा जायखौ जोङो अनलाजों जायो ओ सबायजोंबो जानो हायो जों आथिखालाव औ दालिजोंबो जायो दा बेबायदि आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ औवा मेवाइखौ आसार हिसाबैबो बानायनानै दोनो दा थिग बेबायदि आरो औवाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार बे औवाखौ नागारनानै जोङो संसार जानाया गोब्राब होननानै जों बुंनांगोन ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बायबोदों आरो बेखौ जों हयथ' इयनावबो बाहायबाय थानांगोन दा औवानि सोमोन्दै आङो बेखिनि अ माने फंनैसो खोथाखौ नोंथांनो फोरमायबाय
औ नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय औ नोंथां ओं ओं नोंथाङा दान्दिसे समाव आंजों सावरायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो थाबाय गोजोनथों बिदिब्ला
गोजोन्थों दे बिदिबा
औ